औ खोनादो खोनादो औ आं एसे भलियमखौ बारायना लानि माने एसे खम खोनादों माने औ जागोन दे जागोन।
दे
जाबाय न'?
औ जाबाय।
औ जाबाय औ अब्ला जोङो बे समाव दान्दिसे सम जोङो सावरायनि जोंनि बर' समाजाव
औ
खोनादों न'? ओ जोङो औ दैनि सोमोन्दै दैनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो
औ।
औ औ जोङो दै दै होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिगौ बे दैया जोंनि थांना थानायाव जोबोर गोनांथि नङासै? जोंनि ओ जानाय लोंनाय बेयाव दैखौ नांगौ जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जिब जुनारनोबो नांगौ जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे दंफां लाइफां बे गासैयाव बो बे दैखौ गोनांथि बा सोरबा बेबायदिनो खेथि खालामो बिथांमोननोबो बेखौ नांगौ गायनाय फुनाय बेफोर गासै खामानिफोराव दैनि गोनांथि दा जोंनि जागाफोराव बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय नायोब्ला जोंहा जोंनि जागाफोराव बेबायदिनो गावबा गाव न'आव दैखर बानायनानै बिबायदिनो बे दैखरनिफ्राय दैखौ बाहायनाय जायो नाथाय गोदोनि समाव बेबायदि गोबां दैखरफोर गैयामोन जिबायदिहै दिनैनि दिनाव गावबा गाव न'आवनो दैखरफोरा थायोसै दैखर नङाब्लाबो सोर बा सोरबा दंखल सोरबा सोरबा बेबायदियैनो मोब्लिबनि गेजेरजों मटरफोरखौ बाहायो आरो जोङो मिथिनो हायो गोदो गोबाङानो बेबायदिनो सि जोमखौ सुनो थाखाय खाथियाव थानाय गामि नि खाथियाव थानाय जिबायदिहै दैमाफोर दङ' बेफोराव थांनानै बे सि जोम बा दुगैनाय बेफोरबायदिखौ खालामोमोन नाथाय दिनैनि दिनावबा बिबायदि एसेबां खालामलिया मानोना जोंनि खाथि खालाव थानाय जि दैमाफोर बेफोरो जिबायदिहै गोजों बा साफा जानो नांगौ बेबायदि नङा बिनिखायनो गावबा गाव न'आवनो बेफोर खामानिखौ मावनाय जायोसै दुगैनाय सि सुनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय जायोसै दा नोंथाङा बे दैनि सोमोन्दै जोंनि जायगायाव बा जोंनि समाजफोराव बे दैनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन दानदिसे दानदिसेनि दानदिसे समनि उनाव दा नों थाङा मा सानदों बे दैनि सोमोन्दै जोंनि जायगाफोराव माबायदि दैया ओ माबायदिहै गोजों नंगौना नङा बा साफा नंगौना नङा बा ओ दैनि दैया जि नांगौ बायदि दङ बे जोंनि समाजाव दोङ ना गैया नोंथाङा बुंनो हागोन।
औ। गिबियावनो आं बुंनो सानबाय ओ दै होनोब्ला जोङो दैया मोनसे लाव लाव बेसाद औ आरो बेखौ जोंनि थांना थानाय जिउआव बा सोलिबाय थानाय जिउआव बे जोबोद गोनांथि ओ मानसि हारिनि थाखायल नङा बे जिब जुनारखौ लानानै बिफां लाइफां हा हु गासै बुस्थुखौ नायनानै नायोब्ला माने दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो नोंथाङा सोंदोंमोन जे ओ दैया जोंनि जायगायाव माबायदि साफा ग मैला दि बाथ्राखौ बुंदों मोनदा ने ओ औ सरा सन फ्राय नायनो थाङोब्लाथ दिनैनि दिनजों गोदोनि दिनजों ओ रुजुनानै नायोब्ला ओ जोबोद फारागथिखौ जों नुनो मोनो गोदो जेब्ला जों उ उन्दै उन्दैमोन अब्ला जों जोंनि मेगनजों नुबो जों दैसानि दैफ्रा‌ बा दैमानि दैफ्रा जोबोर साफामोन गोजोंमोन आरो बै समावहाय बांसिन गामिफोरनि मानसिफ्रानो दैमानि दैखौहाय बाहायनाय जायोमोन। ओ आरो बेयावनो दुगैनाय जि सुनाय बायदि-बायदि रो
बायदि-बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ दै दैसायावनो खालामोमोन औ आरो बै समावहाय दैजों बुंना थांनाय बायदि दैखरफोर गैयामोन औ नंगौ।
समावहाय दैमानि दैखौनो मानसि ओ जोंनि मानसिफोरा ओ फिल्टार खालामनानै लोङोमोन आरो आरो बहुद सिगांखो जों नायनो थाङोब्लाथ बै तमाव फि फिल्टार खालामनाय ओ बेफोरबायदि ओ माबा फ फोरा गौयामान जोंनि ओमफाय बै समाव हाय ओ दैमुनिफ्राय दै गनाय बेफोर दैफोरखौहाय बाहायनायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो नुनो मोनो ओ दिनैनि दिनावहाय
दै दैखौ ओरैबायदि।
दै दैखौ ओरैबायदि इजि नायोब्ला जोङो गोबां मेसिनारि आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनो औ जेरैहाय दंखल औ।
ओ आरो बे मटरनिफायनो आरो मान दानि मानसिफोरा दैखौ ओ गावनि न' न'आवबो न'सिङाव लांनानै वाटार साप ओ ओ दैनि खामानिफोरखौ मावनो हायो गोबां थोरसि खुरि सुनाय बेफोर खामानिफोरखो खौ न' न' सिङावनो बाहायनायखौ जों
बाहायनायखौ जों नुनो मोनो औ आं नैबेोंखिनिखौनो बुंनानै आरो नों औ नोंथाङा। जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय माबायदिहै बे दै। खौ बाहायनाय जायो आरो मानो थाखाय एसेग्राब गोनांथि जेरैहाय इंराजि इंराजि रावाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनाय दङ आरो बेनो जादों न वाटार नलाइफ होननानै मोनसे बाथ्रा दै गैयाब्ला। जिबन गैया आरो बेयो नंगौ बाथ्रा दिनै जोंनि खाथि खालाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिफां लाइफां गोबां दङ आरो बेफोर बिफां लाइफांनो दैनि गोनांथि गोबां समावनो मा जायो। दै गैयैनि थाखायनो बे दंफां बा बिफां लाइफांफोरा रानलांनो हमो। आरो जायफोरा खेथि हकफोर जायफोरा खेथि खालामो बिथांमोनाबो। गोबां समाव निरासा जायो दै मोनिनि थाखाय माबायदिहै खेथि खालामगोन माबायदिहै दैखौ मोननो हागोन दै गैयिनि थाखायनो बिथांमोना जिबायदिहै फिथाइ-सामथाइखौ मोननो नांगौ बेफोरखौ मोननो हाया बेनि थाखायनो दैया जोंनि थांना थानाय जिबनाव जोबोर गोनांथि होननानै जोङो बुंजायो आरो दैखौथ' जोंनि थांना थानायाव जोंनि समाजफोराव गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि थांना थानायाव लोंनायल' नङा नाथाय बिखौ जेरैहाय सोरबा गुबुन जायगाफोरनिफ्राय न'खरफोराव बेबायदिनो आलासिफोर फैयोब्ला बिथांमोननोबो साहा बानायनानै बा बेखौ जुसफोर बनायनानै जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोराव बे दैया जायो जोंनि जिबनाव जोंनि समाजफोराव जों बेफोरखौ मोनथिनो हायो आरो लोगोसे दै थानायनि थाखायनोथ' जोंनि हाजो हाजोफोरनिफ्राय जि दै फैनाय जोंनि गामिफोरथिं हाबनाय जि दैमाफोर दङ बे दै थानायनि थाखायनो बियो गोबां जोंनि जायगाफोराव गोबां सहाय खालाम दों होननानै बुंजायो। माबायदिहाय होननानै बुङोब्ला बे दैमायाव गोबां खामानिफोरा जादों मा मा खामानि मा मा खामानि होननानै बुङोब्ला बे दैमायावनो जोङो ना बायदि बायदि ना बेफोरबायदि खामानि ओ नाफोरखौ मोननो हायो जि नाफोरखौ जोंनि न'खरफोरा हमनानै जानो खाबुखौ मोनदों आरो बे दैमानि गेजेरजोंनो जिखौ बुंलांबाय सि जोम सुनाय बा गावनि जिब जुनारनो लोंहोनाय बा गुबुन गुबुन बिबदिनो ओ खामानिफोरखौ बे दैमा फोराबो होदों आरो बे जादों बे दै थानायनि थाखायसो बेफोरो जादों होननानै बुंजायो आरो लोगोसे दैनि गेजेरजोंनो जोङो मोब्लिबखौ मोननो हादों दैजोंनो बे मोब्लिबखौबो ओ दिहुननाय जादों। जोङो बे खौ मोनथिनो हायो दा बिनि थाखायनो आं सानदों बे दैया गोबां जोंनि थांना थानायाव गोबां सहाय खालामदों गोबां जोंनि थांना ओ थानायाव राहा लामा बेखौ गोरलै खालामनानै होदों गोब्राब खालामाखै बिनिखायनो बे दैया जोंनि जिबनाव जोबोद गोनांथि आरो बे दैयनो गोबां सहाय खालामदों दा नोंथाङा जोबथा बे दैनिनो सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदोंब्ला बे समाव फोरमायजागोन
औ हामबाय होनदों दिनैनि समफ्राव समखौ आरो गोदोनि समजों नायोब्ला जोङो दैखौ जोङो जोबोद गोनांथि आरो ओ बेजोंनो आरो गोबां रां खामायनायखौबो जों दिनैनि
बै बै समावहाय बथलफोरनिबो बहुद बथलफोरबो गैयामोन नाथायब्ला मालदुंफोरावहाय सोनालांनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन ओहोम आरो बेखौनो नैबे ओ जौगाफु मुगायावहाय बथलाव सोनानै बथलफोराव सोनानै बिखौ फाननानै बिखौ गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों मानोना बेयो मोनसे गोरलै गोरलै
गोरलैनो मोननो हायो आरो बेजों बेखौ जोङो ओ पाकेटाव सोनानै आरो बेखौ फाननानै जोङो गोबां रांखौ ओ मोननायखौबो जों नुनो मोनदों आङो बेसांखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय
मोनथिहोनायनि थाखाय जोबोर जोबोर हामबायसै
औ